हेलौ औ औ खोनादोंं
दे होमबा जों साव औ सावरायनायखौ स्टार्ट खालामसै
ओम दिनैहाय जोङो आं सान्दों जोङो सावरायनायखौ दावहाफोरनि सायावहाय रायलायनो होननानै ना
औ
जोङो दावहाफोरा मा मा दावहाफोर जालांखो ना ओमफ्राय मानि था खाय जाखो बेनि सायावबो एसे रायलायगोन ओमफ्राय ओ बिदिनो गुबुन गुबुन दावहानि सायाव रायलायलांगोन आरो
सिगां फार्स्टआव ओ सिगांनि बेखौ आरो ना बे फुरानानि टाइमाव जों दावहाया माबायदि जायो आरो दानि टाइमाव बेखौ एसे सावरायग्रोनोसै
औ औ
सिगांनि समावखौ आं एसे खोन्थाग्रनोसै सिगांनि समाव जों दाहाल थुंग्रि बेफोर आरो सिखा ओमफ्राय बेजों लोगोसे बोरला थिरजों नांलायनाय जायोमोन दावहाफोरखौ गराइ मैदेर आरो बायदि बायदि बाहायनाय जायोमोन आरो ना
उम
आरो बुटल मानसिफोर ओंखारनानै बुलायनाय जायोमोन आरो सानसे बुलायनानै हराव रेस्ट लानायबो जायोमोन
उम
बेनोे सुंद'
औ नंगौ नों होननाय बादि गोदोनि समावहाय दावहाफोरा ओ फिजिकेल ना जोंनि मोदोमजों दावहा नांनाय जायोमोन दाहाल थुंरि लानानै गराय गारि गाखोनानै गराइ मैदेर गाखोनानै ओमफ्राय ओ माबायाव ओंखारनानै मेदानाव ओंखारनानैहाय गावजों गाव आमना सामनाय मोखांजों मोखां जोङो दावहा नांनाय जायोमोन
औ
ओमफ्राय बै दावहाया ओ जौगाबोयि जौगाबोयोनो उनावहाय सिलाय गुलि ना सिलाइ गुलि ओ ओ बिस गोनां गेसफोर ओमफ्राय उम बेफोरजोंनो जौगाबोदों आरो
औ आरो जों देरसिन होनोबा निउक्लियार निथि बम आरो बिफोरनि जाबाय आरो रिसेन्ट टाइमसआव
औ बेनो दानि जुगाव सबसे गिख्रंथाव गेस होनोब्ला औ बम् होनोब्ला निउकलियार ना ओमफ्राय दावहाखौ गोदोनि समाव ना राजाफोरा हादर गादबनो
उम
बेनि थाखायहाय दावहा नांनाय जायोमोन आरो दा बेनो दानि समावहाय बा जोंनि बे टुइन्टि फार्स्ट सेन्सुरि ना बेनि सिगां जे दावहा जाबोबाय उननि आथारस' बा उनैस' आथार'स' सल्ल' बा बिनि सिगां जि दावहा जाबोबाय बेयो जानो हागौ हादरसाफोरखौ गावसोर दरख' खालामनानै लानो
उम
दखल खालामना लानो बा मा होननौ बाउणडारि बारायहोनो
औ
बेफोरनि सायावहाय जाबोदों आरो
औ औ
ओमफ्राय बर्थमानथ' बेफोरबायदियानो सोलिगासिनोखा दा बेनि सायाव मा होननो सानदों
नि सायाव बर्थमान नायोबा जों बे गाग्लोबनाय एबा गाव देरसिन एबा जौसिनाव थानो लुबैनाय गाव गाव गावनावनो सबसे बांसिनै बुस्थु थाफैनाय बेनि थाखाय खालामनाय जायो जेरै सिगांनि टाइमाव वारआ जासै जोंनि बाहायनायफोरा आलादा जायो आजिखालि साइबार फोरजोंहाय बाहायनाय जायो आरो सेंसन्स लागायो ट्रेड एबा बा बायलाय फानलायफोरखौ बन्द' खालामनो हायो बेफोरबायदि जायो आरो ना
औ बेनो औ नों होननाय बायदिनो गोदोनि समावहाय जोङो गावनो बेक्टेरियालनो ओंखारनानै दावहा नांगोन दा जोंनि दावहा नांनायनि आद'बा सोलाय लांबाय ओं दानि जोङो मा नोंगौ इन्टारनेटनि मुगाखाय
उम
जोङो इन्टारनेट बन्द' खालामनाय बा बायलाय फानलायखौ बन्द' खालाम थांग्रा लामाखौ बेफार बे बेफार खालामग्रा फांथेना होनाय बेफोरबो मोनसे दावहा आरोना सिरियै मा होनो बेखौ कल वार थान्दा वार औ थान्दा अवारबो होनजायोना
औ
बेफोरबायदि बेफोरबो आरो दा जोङो माबायाव ओंखार फिल्डआव ओंखारनानैहाय गावजों गाव नांलायला जोङो गोजान गोजाननिफ्रायनो जोंनि मेलेमजिबिफोरजोंहाय दावहा नांनाय जासै आरो
उम
दा नोङो मा सानो सिगांनि मोखांजों मोखां दावहा नांनाया गिख्रंथावसिन ना दानि गोजाननिफ्राय मेलेमजों दावहालांनाया गिख्रंथावसिन
बेखौ नायोबाथ' सिगांनि आरो दानि मोननैबो गिख्रंथावनोखा नाथाय दानि बे निउक्लियर वारफोरखौ एसे सानोबा बांसिन गिथाव गिथावना आरो
औ
मानो होनबा बेखौहाय जों एटेक खालामखांनायनि उनाव जों स्टेबोल खालामनो हाया एबा होबथानो हाया आरो बियो खेबसेल' एबा गावजों गाव बुलायनानै थैगोन बेबो नङा बे गोबाव सम समनि थाखाय इफेक्ट खालामो एबा बिनि गोहोमाखौ जों नुनो मोनो नस्थ' जानायखौ दा बेजोंनो रिलेटेड जों ओ मुलुग मुलुगनाङैनो दावहा जानाय बेखौ एसे सावरायनोसै। मुलुगनि मानो होनबा जोंनि ओ हिस्ट्रियाव जों खेबनै जाबाय। बियो ओ औ फास्ताव खौ नों एसे सुंद'यै ब्रिफै आ एसे बु ओ आंनो खोन्थादो।
औ आङो सेथि मुलुगनां दावहाखौ ना? वर्ल्ड वारखौ एसे सुंद'यै फोरमायनोसै सेथि मुलुगनाव दावहाया जादों जाहैबाय नाइनटिन बा
औ
जिगुजौ जिगुजौ जि जिब्रै नाइनतिन हानद्रेद फरतिन तु नाइनतिन हानद्रेद ओइतिन बेनि गेजेराव जादोंमोन आरो दा बियो माखासे लोगो लोगो नांनानै जमा जानाय हादरसाफोरजों ओमफ्राय गुबुन हादरफोरजों जादोंमोन आरो। जेरै ओ जमा जाना जानाय हादरसाफोरा जोंहा दङमोन जाहैबाय जार्मानि अथमान ना
औ
बेफोरबायदि आरो आं गासिखौबो गोसोआव गैला ओमफ्राय जोंहा ओरैहाय दंमोन इउनाइटेड स्टेटस ना फ्रान्स दा बे बेसोर मोननैनि गेजेराव जादोंमोन आरो दा बेयो जोङो जारिमिन नायोब्ला बिराद गिख्रंथाव मोनसे गिख्रंथाव दडेटलिस्ट बा थै थैसार खालामनाय मोनसे दावहामोन आरोना। गोबां मान सिया थैदों सिक्सटिन मिलियन बेसे बेफोरबायदि मानसि थैदों होननानै जों जारिमिनाव मोननो हायो आरो।
औ
बेनो सुंद'यै आंनि फोरमायनायामोन नों एसे मुलुगनां दावहा खेबनैनि मुलुगनां दावहानि सायाव एसे बुंनो हागोन।
औ औ होमबा जों फार्स्ट वर्ल वारखौहाय एसे मिथिबाय। नाइनटिन ओइटिन ओ नाइनटिन फर इदटिननिफ्रायइ इथिं सिम जादोंमोन आरो पार्टिसिपेट जागोन ना दा आं होनबा वर्ल्ड ववार टुनि बारै एसे सावरायनोसै
उम
बेहायबो जार्मानि बेबो दंमोन आरो इउ एस दङ जापान दं बिला लाइक इनडाइरेक्टलि अडाइरेक्टलि मर देन सेभेनटि सा हादरफ्रा नांनानै जादोंमोन आरो दा
औ
गावजों गावनि ओ कनफ्लिक्स मिलायलायै बेफोराव जादोंमोन नाइनटिन थार्टिनाइननि ओमफ्राय नाइनटिन फरटिफाइभआव बे जादों
औ
आरो बियो जानायाव जेरै फार्स् फार्स्ट वर्ल्ड वाराव जादोंमोन बिराद मानसि थेदों मिलियन्सआव मानसि थैदों आरो बुहुमखौ गाज्रियै गोहोम खोलैना होदों
औ
मानो होनबा बिराद मानसि थैनाय नि गेजेरजों लकेल जाय मानसिफोर दावहायाव थाङाखै बिसोरबो इफेक्ट जादों
औ
दा आं जोबनायाव लाइक वर्ल्ड वार सेकेणामारि जोबा बेखौ एसे सावरायनानै फोजोबनोसै सेकेणड वर्ल्ड वारनिखौ
औ
ओ सेकेणड वर्ल्ड वार जोबनाया अवान अफ दा ग्रेटेस्ट एबा गाज्रियै गोहोम होनाय मानो होनबा बेयावहाय फार्स्ट टाइम निउकलियार बमखौ इउस खालामनाय जादोंमोन
उम
इन नाइनटिन फरटि फाइभ सेप्तेम्बराव जापान जापाननि सायाव इउ एस आ एटेक खालामदोंमोन निउकलियार बमजों मोननै निउकलियार बमजों आरो जों बेखौ फरायनो मोनो दासिमबो बियो गाज्रियै गोहोम खोलैयो खोलैदों
औ
जाय जायगायाव बे निउकलियर एबा एट'मिक बम्ब गै बे जायगायाव दंफां एबा लाइफफ्रा थांना थानो बिराद खस्थ'
औ
आरो मानसिफ्राबो रेडियेसनजों प्रब्लेम जादों दा बेनो आरो
ओ ओ खोनानानै मोनथिबाय नोंनिफ्राय जे बे जे सेकेणड मुलुगनाव बा नैथि मुलुगनां दावहायावहाय ना सेथि बिबां सेथि एबा सेथि खेबनि थाखायहाय निउक्लियार बेफोर खौ बाहायनाय जादोंमोन ना जायनि जाहोनावहाय जाय हादरसाया जाय हादरनि सायावहाय खोख्लैदोंमोन बेयावहाय गोहोम बोख्लैदोंना दासिमबो खाराखै
औ दासिमबो
जिब जुन्थुफोर जों नुनो मोनाखै ना
औ
ओमफ्राय रेडियेसनजों बुंफबदों आरो गोबां मानसि थैदों एखदमबारे मैगं मोख्रबं हां खंसेयावनो बायफ्लेेजोबदों जों नुयो आरो फिल्मफ्राव आरो जारिमिनावहाय दा बेनो आङो बुंनो सानदों दावहाया मालाबा समाव जानो हागौ लुबैनायनि थाखै बा गावसिनि साननायखौल' ओ सुफुंनो थाखैहाय दावहाया माब्लाबा जानो हागौ जों मानसिफोरनि लुबैनायनि थाखाय ना दा दावहाया दावहाया मानसिनि थाखाय मोजां नङा
मोजां नङा मोजां नङा दावहाया मोजां नङा
फोरहा दाय गैया नों आं दाय गैयै बेकथि फोरनि जिबन उन्दै गेदेर गासैनि जिबन नस्थो खालामो जोंनि भारत ओ जोंनि बे बुहुम बिखाखौबो नस्थो खालामो बेनो दाउ हाया बिराद
गाज्रि औ होनबा जों सावरायनायखौ बेहायनो दोननोसै
औ